नोंथाङा आंनि बुंनायखौ खोनादों ना
औ नोंथां खोनादों
औ नोंथाङा ओ फ्रि दङ ना
औ दङ नोंथां
औ नोंथां बिदिब्ला आङो नोंथांजों फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय ओ नोंथांजों आङो दानाय लुनाय आयदानि सायाव एसे सावरायनो नायदोंमोन फरायजागोनना नोंथां
औ नोंथां सावरायजागोन
औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोल ओनसोलाव ओ जा बे गोदो जेरै आखाइजों दानानैनो आइजोफोरा जि जोम गानोमोन बेफोरबायदि हुदाया दासिमबो दङना गैया नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन बिदिबा नोंथाङा सोंनाय बायदि दानाय - लुनायनि सोमोन्दै आरो दाना लुनानै जोङो न'खर खुंनाय आरो गाननाय - जोमनाय बेनि सोमोन्दै आङो जा हायस हायो नोंथांनि नि सेराव आं एसे फोरमायनि
औ
दानाय - लुनाया जोंनि दानि जुगनि नङा गोदो - गोदायनिफ्रायनो जोंनि आब'मोन बाजै बा जोंनि आजै- आजौमोन मोनानो जोङो जि दानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो जोंनो सोलों बोदों आरो जों सोलोंनो मोनदों नङा होमबा
औ
बिब्दिनो जोंनो ओ जोंङो नुनो मोनो दानि जुगावबो जोंङो गोबां आइजोफोरखौनो जोंङो जि दानानै गावनि न'खरखौ खुंनाय एबा जों गाव गाव जोंङो जि दानानै गाननाय आरो लोगोसे जोंङो जि दानानै जोंङो जा एसे रां मोनो बेजोंनो जोंङो गावनि न'खरनि थाखाय गोनांथि मुवा फिसादफोरखौ बायनानै जोंङो न'खर खुंनाय। संसार जाबोनायखौ जोंङो नुनो मोन्दों आरो नुबोगासिनो दंङ।
औ।
लोगोसे आरो दानि जुगाव जोंङो गोबां बां दिडजाइननि जों गोबां थानि जोंङो लांगा दख'ना दानानै जोंङो हाथाइ बाजाराव फाननानैबो गोबां जोंङो रां बुथुमनो हायो आरो जोंङो गोबां रोखोमनि जोंङो गोबां माबानि खालारनि जोंङो जि जोम दानानै जों ङो ओ जोंङो हाथाय एबा गलाफोराव जोंङो फाननानै जोंङो गोबां रोखोमनि बे रां बुथुमनो हायो आरो जों गोबां मुलाम्फा जायो जि थानानै जि दानानैबो लोगोसे आरो जोंङो जि दानो थाखाय जोंङो ओ जोंङो खु गिबियावनो जोंनो खुन्दुं आरो जि दानायनि थाखाय जा जा आइजें आइलाफोरखौ जोंनो गोनांथि जायो जों बेफोरखौ बुथुमना लाग्रोनो नांगौ जेरै जोंङो जि दा नो थाखाय जोंनो गिबियावनो जोंनो जोंङो काटनिफ्रायसो बानायो नंङा होमबा दं फांनिफ्राय खाट खातनिफ्राय जोंङो बेसादफोरखौ बानायना लायो जा जा गोनांथि जायो लोगोसे जोंङो खायसे आइजेंफोरखौ जोंङो औवानिफ्रायबो जोंङो बानायनाय जायो आरो बानायना लानो हायोबा जोंङो नुनो मोनो। जेरै जोंङो ओ जि दानो थाखाय जा जा आइजें नांगौ आंङो बेखौ फंनैसो बुंनि। जोंङो गिबियावनो ताथ खाल नांगौ मा खु मास्रास रासो गान्दै आरो जोंनो गनस्रि गनलानि नां गोनांथि जायो।
जि दानो थाखाय बेनि उनाव जोंङो जि दानो थाखाय जा खुन्दुं नांगौ बेखौ जोंङो गावनो न' आवनो जोंङो एम्फौ लाथा फिनानै मोननाय जोंङो फिथोबजों जों ङो गावनो न'आवनो जोंङो खुन्दुं लुनानै जोंङो खुन्दुं दिहुननो हायो जोंङो मुगा खुन्दुं बिदिबो दिहुननो हायो आरो जोंङो बै खुन्दुं दिहुननाय गुफुरखौनो जों ङो गावनो न'आवनो जोंङो गाब होनो हायो। जोंङो गाब होनो था खायनो गिबियै जोंङो मिथिंगानिफ्रायबो जोंङो गाबखौ बुथुमनो हायो जेरै जोंङो सिलिखानिफ्रायबो जोङो गोसोम गाब खालामनो हायो लोगोसे जोङो मैफ्रि फिथाइनिफ्राय जोङो गोज्जा गलाफि बिदि खालार खालामनो हायो। खुन्दुंखौ जोङो रुनानै एबा बै रोसिफोराव जोङो सोमनानै जोङो गोमो गो थां गोसोम बिदि गोबां रोखोमनि जोंङो गाबखौ जोंङो बानायनो हायो एबा जोंङो बानायनायखौ नुबोगासिनो दोंङो नोंथांङा खोनादोंना?
खोनादों नोंथां।
औ जोंङो बेनि अनगायैबो जोंङो बिदिनो हाथाइ बाजार एबा गला गलाफो रावबो जोङो जोंनो जा खालारनि जोंनो खुन्दुं गोनांथि जायो जों बेखौबो जोङो बायनानै जोङो जि दानो हागौ। खुन्दुंङावबो गोबां रोखोमनि दोंङो जोङो माथानि खुन्दुं पलेस्टार बिदि जोङो ओ मोननै मोनथाम रोखोमनि जोंङो मा खुन्दुं नुनो मोनदों जेरै पलेस्टार एसे गोरा जायो आरो सिलकि महरनि जायो आरो मा हाया एसे रुयदब गुरै जायो। लोगोसे आरो जोंङो गोदो गोदोनिफ्रायनो जोङो बिदिनो सि दानायखौ नुबोगासिनो आरो जोङो ओ बिदिनो जोङो सिख्ला माहारि आइजोफोरखौबो जोङो बिदिनो जोङो
सि दाग्रा गलाफोराव थाहैनानैबो जोङो गावनि न'खरखौ खुंबोनाय जिउ खुं बोनायखौ जोङो नुनो मोनदों लोगोसे दानि जुगाव जोङो सि दानाय गोबां मेसिनारि जु आइजें आलाखौ नुनो मोनदों जेरै जोङो मिसिंआवनो गोबां रोखोम जि दानो हायो जोङो सानसेयावनो जि गांनै गांथाम दानो हायो। नाथाय जोङो गाव न'आव जि थायोब्ला जोङो लांगा गांसे दिहुनो थाखाय खम जोंनो साननै नांगौ लोगोसे जोङो द दख'ना लांगा दानायनि अनगायैबो जोङो आर'नाइ गामसा बिया फालि जोङो बेफोरखौ बो जोङो दानो हायो जों बैफोरखौ दानानैबो जोङो फाननानै जोङो जिखौ जोङो मोजाङै सि जोम दानानैबो जोङो खुंलांनो हायो आरो बिदि जिउ खुंनाय राहाखौबो जोङो नुबोगासिनो दङ। खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों दे फोरमायलाय
बिदिब्ला नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलाव बा गामियाव आब' आरो बाजै आइजो माहारिफोरखौ माबायदियै जि दायो एसे फोरमाय नो हागोन नोंथां??
औ नोंथां ओ नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलाव बो जोङो आइजोफोरखौ ओ गोदोनि ओ दानाय हुदा बायदियैनो जोङो जि जोम दानानै दानायखौ नुदों आरो ओ जोङो ओ जिखौ दानोब्ला गिबियावनो खुन्दुंनि गोनांथि जायो आरो। जोङो बे खुन्दुंखौ जोङो जोङो लाथानिफ्रायबो मोननाय जायो। जोङो ला थानिफ्राय जुदि खुन्दुंखौ मोनोब्ला गिबियावनो लाथाखौ फिसिग्रोयो जोङो लाथाखौ फिसिनोब्ला गिबियावनो लाथानि जा फिसा बेखौ लाबोनाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां।
लाथानो देरहोनो थाखाय जोङो इन्दिनि जा बे गोरलै बिलाइ बेखौ जाहोनाय जायो आरो। बेनि उनाव जेब्ला बियो एसे देरो अब्ला जोङो इन्दि बिलाइ गोरा खौ होनाय जायो आरो। मानो होनोब्ला गुरै खौ होयोब्ला ए-एम्फौआ गोरलै जालांफिनो होननानै ओ फोथायनाय दं आरो।
औ नंगौ नोंथां नंगौथआरो।
अब्ला एम्फौआ गोमोन फैयो अ ब्ला जोङो बे थालिर बिलाइ गोमोनाव जोङो हिजों खाथबनानै गुबुन जायगायाव दोनहैयो आरो बेनि उनाव ओ जेब्ला बियो फिथोब थोबो अब्ला जोङो बेनि फ्राय फिथोबखौ आरो एम्फौखौ आलादा खालनाय जायो आरो। बेनि उनाव जोङो फिथोबनिफ्राय खुन्दुं ओ दिहुननो गोनांब्ला जोङो खुन्दुं खौ गिबियावनो सोमनानै लाग्रोयो आरो बे लाथा ओ मा होनो फिथोबखौ बेनि उनाव जोङो आखाइजों लाखै लाखैयै जोङो बेनिफ्राय खुन्दुं दहननाय जायो आरो बेयोन बेनि उनाव ओ फे ओ बे बे खुन्दुंआ गुफुर जायो नालाय जोङो बेवहाय गोबां गाबफोरबो होनो हायो जेरै मैफ्रिनिफ्राय आरो बायदि ओ बिबारफोरनिफ्रायबो जोङो गोबां गाबहोनायखौ जोङो नु यो आरो ओ बेनि उनाव जोङो दख'ना बायदि दानो गोनांब्ला जोङो
औ।
जेन्थर मुस्रा आरो तातकाल आरो सोरखि बायदिनि गोनांथि जायो आरो। बेनि उनाव ओ जोङो हिसानखौ दानानै जोङो गाननायावबो बाहायो। आरो खायसे आइजोफोरखौ जोङो गावनि गोनांथिखौ सुफुंनो थाखाय ओ हाथाय बाजारफोराव फालांगि महरै फानहैनायखौबो जोङो नुदों आरो ओ बेनि उनाव जोङो दानि समाव जोङो गोदो जेरै तातकालजों ओ जिफोरखौ दायोमोन। ओ बेनि अनगायैबो जोङो गोदान मुगानि जा दाग्रा मेसिन ओंखारदों बेजोंबो जोङो दानायखौ बांसिन नुनो थाङो आरो नोंथां। ओ बेनि उनाव जोङो हि ओ जिखौ जोङो मोननै रोखोमनि मोनो पलेस्टारनि आरो माथानि मोननाय जायो आरो। पलिस्टारनिया एसे खुन्दुङा गोरा जायो आरो माथानिया गुरैसिन जायो आरो। बेवहाय माइदि होनाय जायो आरो माइदि होयोब्ला बेयो खुन्दुङा गोरा जायो आरो ओ जोङो बेनि फ्राय ओ दख'ना गामसा आरो बिहान फालि होननाय बेफोरखौबो दानानै लायो आरो बेनि उनाव जोङो आर'नाइ फालि ओ बेफोरखौबो दायो आरो जोङो बेफोर ओ जि जोमाव बायदिसिना आगर जेरै थाइगिर आगर दावराय मैख्रेब
औ।
ओ हाजो आगर मै आगर बायदिखौ बाहायनाय जायो नुदो मोनदों आरो नोंथां।
औ नंगौ औ खोनादों।
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव बै ओ जि दानायफोराव ओ मा मा रोखोमनि आगर बाहायो आरो गोदोनि बायदियैनो तालकालजों ओ जि जोम दायोना गोदान मुगा गानि मेसिनजों दायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नंगौ नोंथां। नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो ओ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो हाजो आ आगर दउराय गां दाउराय मेगन बायदि बिबार नि जोङो गा आगर एरखांनायखौ नुनो मोनो। दावराइ मोख्रेब बिदिनो लोगोसे आरो दानि जुगाव जि दानो थाखाय जोंनि ओनसोलाव खायफाया जों मेसिनारि बाहायो दानि गोदान मुगानि आरो खायफाया गोदोनिनो थात खालजों जि दानायखौ गोबां नुनो मोनो। बिदिनो जि दानानै जोङो फाननानै गावनि जिउ राहा खुंबोनायखौ नुबोगासिनो नोंथां।
औ।
औ।
नोंथां ओ बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय। ओ नोंथांजों दानाय लुनायनि सायाव रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ नंगौ नोंथां गोजोन
जोंनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'निसै नामा औ गोजोननाय थाबाय नोंथां